हेलौ। हेलौ। ओ।
खोनादों?
ओं खोनादों।
खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों खोनादों।
आदच्छा सोर सोर दं?
नोंलाय मा खालामदों?
नै ओरैनो दं।
मा ओंख्रि जानाय?
ओ माबासो सबाय बिमाजों आलुसोमोन।
स्कुल थांङाखै?
थांदों।
ओं एक्जाम दंमोनलै। हो।
हागोनना हायाखै?
हानायालाय। बारा हायाखै एसे एनैखौ हाबाय।
सोर सोर दं अबाव दं?
बेयावनो दं रुमाव दं लोगोफोर दं।
लोगोफोर दं?
ओम।
गामोनलाय मा दं?
गाबोन बर' दं।
सिखार ना।
ओं।
ओमफ्राय बोरै खबर
खबर आ मोजाङानो। सोर सोर दं दावराव खोनादों माथो।
दावराव थार फांका होदों लोगोफोर दं।
आतसा।
बेयावनो उनदुलाबायना थायोलै।
ओ औ।
ए रुमावनो दं नै गोदाव सोरावनो। होम
ओंखाम जाखांबाय स्कुलनिफाय फैनानै।
जायाखै स्कुलनिफ्राय फैनानै जा
सोर सोर थायो नोंसोर रुमआव?
रुमाव साथाम थायो जोङो बरला आं अर्जुन।
बेसे रुम फारायालाय?
रुमभारा मिथिया आं होथ'वाखै। मिथिथ'वा माने दा मोजाङै बेसेबांथाय।
हेलौ
ओम बिथाय हेलौ
खोनायाखै नोंनिखौ।
खोनादों मा ओंख्रि जानाय?
फान्थाव एवनाइ
आतसा बोरै खबरफोरालाय?
गेजेरावनो दंथ'यो दा।
ए
गेजेरावनो दंथ'यो मोजाङानो।
ओम
दा दैलां बोथोर जाबायना न'आव थांनांसिगोन। हालेवगोनना हालौवाखै
हो
हालेवदोंना हालेवाखै नोंलाय?
जों जों आयौ माने जानला न'आव गाया माने।
माय गाया।
उमहो जोंहा न'याव गाया।
मावनायखौ रोंङोना रोङा? नोंथाङा आबाद मावनो थाखाय मा मा मावनांगौ इखौ रोंगोन आरो रोङा?
आङो रोङो मानो रोङा जानो।
रोङो।
रोङो।
दे आबद मावनो थाखाय मा मा नांगौ?
आबाद मावनो थाखाय
आबाद मावनो थाखाय मा मा नांबावगोन।
उ मा मा नांगौ जेरै औ दाथ' बिदि बारा इउस खालामना होमबाबो सोरबा सोरबा इउस खालाम आरो दानाथ' ट्रेक्टर आबादनि थाखाय बेफोरफोरसो मोजां खामानिया ओनसोललियो दाना।
ओम बांसिनानो आजिखालि बेफोरखौसो इउस खालामखायोना आरो।
औ बेफोरनोसै आरो जेरै खोथिया फोगोना फोयाखै बेफोरनि थाखायबो खोथियाफोरनि थाखायबो सोरबा दाना ट्रेक्टर इउस खालामो।
उम आजिखाल आरो मोसौफोरा ओम आरो दाना मोसौफोरबो बांसिनानो फिसिलानो। मोसौफोरखौनो फिसिला। मोसौफोर फिबानलाय।
औ।
नोंसोरलाय गायगोन ना गैया माइ?
जोंहा गायो जोंहा खोथिया फोबाय एसे जौगानांगौ दै दै जानाय नांबावगौ आरो माने। दा अखायाबो बारा हायाखैना
उ
अखा हा बालाय। खोथियाबो एसे राबावनांगौना।
ओम
दैज्लां जाबाय आरो दा आलि दाननाय। खोथिया बुनाय हाजिरा होनाय
बानलुआनो खाखांजोबाखै दाबो बानलु दं।
उम
हालौ थाआखैलै ओरैनो खोथिया थिलि'ल एवदों।
आतसा।
बारायजेनाखैनो दै थाबासो एवगोन दैयानो गैया दा।
ओम।
नोंसिनिथिं थ गायाखोमा ना?
जोंनि खिजाया जोंहा गायाबारू गायनायालाय।
आबादानो मावखाया खोमा नोंसिनिखै
जों जोंहाल' मावालै बेलेगफोरा मावो बां बिसिनानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मावा आरो बि बिदिनो सोरबा मावनाय सोरबा मावैफोर दं।
दालाय न' सानैसो दं?
न' आव जोंहा।
गासै जोंहा माबाआरो न'खर आव आदजोंन दं खोमा। आटजन।
आथजन
ओ आदजनबाबो दा गैया दायो न'आवहाय। ओ साब्रै साबा दं साबा सयजोन दं सयजन ओमफ्राय आरो सानैया सासेया अरुणाचलाव दंङो देरसिना ओमफ्राय आंनि रुमाव दंफैयोना ओंखायनो न'आव दा गैया
आचसा।
जायोना न'आव थाया। साबा साबा दं आरो।
मोजांआनो
औ।
नोंलाय अबेयाव बेसे क्लासाव फरायोदा।
आङो तुवेलाव
मारै प्रिपेरेसना फिल्ड एक्जामनि थाखाय?
ओइ गेजेरावनो।
दामानि एकजामनि थाखायलाय बोरै खालामदों प्रेपारेसना नोंथाङा?
गाबोनना गाबोननिखौ बारा इदि माबा लायाखै आं।
गाबोन मा होनदोंमोनलाय? बड' जों जेसेबां गुरै साननालायो एसेबां गोरा जायो बर'बाबो।
बर'आलाय गोरा जायो जानायालाय होमबाबो। माने दा इउनिटसो ना इउनिटआव बारा गोरा फैनाय नङाबायदि।
दा हाफेयारलि एनुवेल एकजामफोरनि थाखाय
उम हाफ इयारनि आरो लास्ट एक्जामा फाइनाला बेफोरावसो एसे गोरा फैगोन बायदि मोनदां। उम
मोजां प्रेपारेसन खालाम नांगौ।
ओ आरो इउनिटआ जोंना नैबे जोंनि स्कुलनि मास्टारफोरानो दानोना। आरो फाइनाल एकजामफोरा गोजौनिफ्राय फैयो माबायदि दानो बेखौ बुंनो हास्लाबा माने ओमफ्राय
नङा ना बि
ओ स्कुलनिखौ बारा नाव गोनां गैया बारा' स्कुलनियाहाय मासटारफ्रानो दानखायो नालाय एसे मोनसोबनाय बायदि जाहैखायोआनो आरो। खोन्थालांखायोनो मा बायदिया फैगोन माबायदिया फैया क्लास लाबानो खोन्थायो। ओ मोनथिखानाय बायदियानो जाहैबाय आरो माबा।
दिनैजों गांबेसे थांखो एक्जामाव? दिनैजों गां बेसे थांखो?
दिनैजों गांथाम थांबाय।
मारै जादों?
मोजां आनो गेजेरावनो मा होनबावनो आंलाय।
बेसे मार्कनि एकजाम जादों?
उम
बेसे मोननांगौ?
तुइनति फाइभ आव बिदि तेननि बारा मोननांगौ खोमा। उम।
तेननि बारा मोनबानो फास जाबाय।
तिननि बारा मोनग्रो नांगोन आरो होमबासो पास जागोन।
बे फरायसालियाव एसां नामबार मोनबा बुयो नामा?
हा खोनाया मोजाङै।
एकजाम फोराव‌ स्ट्रिक खालामो ना खालामा?
एक्जामा बारा स्ट्रिक खालामाखै खालामनायालाय। हा ओ स्कुलनि इउनिटखाय बिदि इउनिट बाखाय फार्स्टखाय बारा बिदि खालामाखै। बे खोमा मिथिया। उनाव एसे माबा एक्जाम खाथि जालांबाथाय जायसिगोन आरो स्ट्रिकआ। दा बारा जाथ'आ दाबो इउनिबां खाय। उम जेब्ला एक्जाम खाथि - खाथि फाइनाल एक्जाम खाथि - खाथि मोनहैगोन होनबासो एसे स्ट्रिक जालांगोन।
मोजां ना खबरफ्रा ओमबा?
ओ मोजां आलाय मोजाङानो।
बिदिनो थानांगौ।
ओ दे होमबा ना
दे होमबा औ
दुगै हैलाबायनोसै
औ
आ